औ।
खोनादों ना?
औ खानादों?
औ औ माने नोंथांजोंहाय आङो ओ जोंनि नोंथाङा नै फ्रि दङ ना?
औ दङ दङ।
औ औ नोंथांजोंहाय माने आङो। जोंनि दैइलि लाइफनि सोमोन्दै एसे सावरायनायनो होननानैहाय कलनाय जादों आरो ना नोंथाङा रायज्लायजागोन ना।
औ औ जागोन रायलाय
औ औ जोङो दैलि लाइफ होनोबाथ' जोङो मिथिखायो नङा होमबा जोङो फुङावनो सिखारनानैहाय बेबादिनो जोङो माने नोंथांनोहाय आङो आंनि सानफ्रोमबोनि माने जिउ जनि सोमोन्दै माने खोन्थादोंनो नों आं खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
औ औ माने आङोहाय औ आङोहाय बेबाददिनो फुङावनो सिखारसिगोन फुङावनो फुङाव सिखारसिगोन आरो बेबायदिनो बा सेभेन फराव मफ्राय सिखारनानैहाय सिखारनानैहाय गावायनि जोमनाय जि बा ब्लेकेटखौहाय खनसिगोन बेबादिनो मुस्रिफोरखौहाय थिखांसिगोन आरो बे बेबायदिनो बिसना सादोरखौहाय मे साफा खालामना दासिगोन आरो म उन्दुबाथ' जेनेबा बिसना हाजरफ्रा एसेबाबो गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां औ आरो बेबादिनो बेजोंनो लोगोसे माने न'खौबो एसे सिबनानै लासिगोन आरो ना मानो होनबोला बेखौ जोङो फुङावनो खालामखानो नांगौ नङा हामा नोंथां बेबायादिनो बेफोरखौहाय सिबनानै लानानै औ औ ओमफ्राय जोङो सेबनानै लानानैहाय फुङावनो ब्रास खालामसिगोन ब्रास खालामनानैहाय ब्रास जों लोगोसे दुगैसिगोन बेबायदिनो दुगैखांनानैहाय जोङो फुंनि ब्रेकफास्ट बा फरायसालि बा कलेजफोराव थाङोबाथ' जोङो ब्रेकफास्ट जायालासिनो माने जोङो खामखौनो जाना लाग्रोखायो नङा होमबा नोंथां बर' मानो होनबा जों जोंफोरथ' ओंखामखौनो जाखायो नङा होमबा नों बेबायदिनो जोो औ जोो बेबायनो दुगैनानै लाग्रोन लानानैहाय औ दुनानै लासिगोन आरो जेनेबा बिनानै लायाबो फुङावनो फुङावनो खारोबाथाय माने फुङावथ' मरनिं अवाकबो खालामनो हायोना जेनेबा फुंनि फ्रेश एयारफोरखौ जानो थाखाय माने मर्निं अवाक खालामनानै लासिगोन आरो आरो बेबादिनो आरो बेबादिनो बेफोरखौ खखांनायनि उनाव जोङो दुगैनानै लासिगोन आरो दुगैनानैहाय दुगैनानै बेबायदिनो ओंखाम जानायनि टाइमा जाबोला ओंखामखौ जासिगोन बेबायदिनो आरो फरायसालि बा कलेजफोराव थांनायनि टाइमा जाबोला कलेजाव थांसिगोन आरो बेबादि बिदिनो आङोहाय कलेजाव थांनानैहाय बेबादिनो बार'था टाइमावहाय माने एसे ब्रेक मोनो आरो बे ब्रेकावनो एसे माने लोगोफोर जोंहाय रायज्लायसिगोन एसे पार्कफोराव थांनानैहाय बिदिनो कलेजफोरावथ' जेनबा बेरायग्रा जायगा थाखायो नङा होमबा नोंथां बेबायादिनो ओंखाम उखैबालाय एसे बे जाग्राफोरखौ जाना लासिगोन आरो ओमफ्राय जाग्राफोरखौ जाना लानानै औ बेबादिनो आरो जोंनिया क्लास जानसिगोन आरो क्लास जानानैहाय बेबादिनो इदिनो फर फावहाय क्लासफोरा जोबनानैहाय न'आव हायसिगोन न'आव फैनानैहाय बेबाय बिदिनो एसे माने कलेजनिफ्राय फैखांनानै ओंखाम उखैयो नालाय ओंखाम खौ एसे जानानै लासिगोन ओंखाम जानानैहाय बेबायदिनो फ्रेस दुगैनानै लासिगोन आरो दुगैनाय लानानैहाय लोगोफोरजों जेनेबा दायोथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा बेबादिनो लोगोफोरजोंहाय बेबायदिनो नायला बेबायदिनो थाइजौ बेफोरखौहाय खाजि जासिगोन खाजि जानानैहाय बेबायदिनो एसे गामिफोरजों मोनाबि मोनाबिलिफोराव बेरायनो हांसिगोन आरो बेरायनो थांनानैहाय बेबादिनो फैनानै एसे दुगैनानै लासिगोन आरो दुगैनानै लानानैहाय हाय माने मोनानि मोना मानि स्टाादि थायोबालाय स्टाादिखौ माने फरायनो थायोबालाय फरायिसिगोन आरो जुदि फरायनो थायाबालाय बिमा बिमाखौहाय एसे माने हेफाजाब होसिगोन आरो आरो बेबायदिनो जेनेबा हेफाजाब होनानै ओंखाम ओंख्रिफोरखौ एसे संनानै होसिगोन औ आरो बेदिनो ओंखारलायो आरो ओमफ्राय बेबादिनो जानानैहाय उन्दुसिगोन आरो। बेबादिनोसै आरो आंनि माने दैडलि लाइफआ। हाय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनि सोमोन्दै एसे।
औ दैलि लाइफ होनोबाथ' नोंथाङा नोंथांनि दैडलि लाइफनि बागै औ
औ औ
औ ओमफ्राय दैडलि लाइफ होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा नोंथांनि बागै फोरमायलांबाय जोबोद मोजाङैनो। ओ दायो आङो आंनि दैडलि लाइफनि सायाव फोरमायनो सानबाय। ओ आङो दायोथ' जेनेबा नोंथांनो खिन्थानोसै न न' न'आव थानाय जाया न'आव थानाय जाया नालाय जों हस्टेलावसो थायो फरायनो। दा बेनिखायनो आं जोंनि दा हस फिलि जे बे दैलि लाइफ सार्कोल बे माबायदि जायो बेखौनो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै। जोंहा हस्टेलाव जोंनि दैलि लाइफ होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो जेब्ला बे क्लासनि सम जेनेबा जेब्ला जोंहा क्लास जाबाय थायो अब्ला जोङो गिबियावनो फुङाव बेफोरबायदिनो हरनि नाइट स्टाडिया एसे गोबाव जायो नालाय जोंनि हस्टेलावथ' आरो थाब उन्दुनाय जाखाया। बेनिखायनो जोंहा गु बाजियाव जुदि क्लास थायोब्ला आङो बेबादिनो दस स्नि बाजियाव सिखारनानै जोङो ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बाददिनो जोङो गावनि उन्दुनाय बिसिना बायदि फोरखौ साफा खालामसिगोन बेफोरबायदिनो लोगोसे रुमफोरखौ एसे साफा खालामसिगोन। साफा खालामनानै फ्रेस जासिगोन बे हाथाय बायदि हुनानै जे दुगैनाय दुगैनाय दुगैनाय लोबनाय खालामसिगोन। औ बेनि उनाव जोंहा हस्टेलाव जानाय लोंनाय थायो जे मेस थायोना हस्टेलनि संनाय बे संनायाव जोंनिया जानाय लोंनाया जेनेबा बेफोरबायदिनो जोंना फुंनि ओ दाइन थामजि बा गु रिंगा बेफोरबायदियाव जों जानाय लोंनायखौ मोनजायो। बेनि उनाव जोङो बयबो ओ जोंहा लोगो नांनानै बयबो जयै हस्टेलनि जा जानाय जामुं बेखौ जासिगोन फुंनि ब्रेकफास्ट होनना बुङो जायखौ। फुंनि जामुं जानानै बेनि उनाव जोङो बयबो गावबा गावनि क्लासाव थांसिगोन आरो। बेफोरबायदिनो क्लासाव थांनायनि उनाव जोंहा क्लासआ बेलासिनि से रिंगासिम क्लास जायो जे जोंनि फार्स्ट पिरियद गिबि ओ खोन्दोआ जोंना जोंनिया फुंनि गु बाजिनिफ्राय बेलासिनि से सेरिंगासिम जायो बेनि उनाव जोंहा ओ जे ओंखाम जानाय बा जानाय लोंनायनि ब्रेक जायो से घन्टा ब्रेक मोनो जोङो। बेफोरबायदिनो बे ब्रेकनि समाव सोरबाबा जों जायफोरा हस्टेलाव थायो बिसोरो बेफोरबायदिनो हस्टेलाव फैसिगोन ओंखाम जाफैसिगोन बेफोरबायदिनो जायफ्रा हस्टेलाव थाया बिसोरो गुबुन आलादा दखानफोराव थांनानै बेफोरबायदिना रुटि फुरिफोर बा सा फो फोर लोंहैसिगोन। बेफोरबायदिनो जोंना ब्रेकनि समा नै बाजियाव जोबो जेब्ला जोङो ओ से बाजियाव ब्रेक होयोबा हस्टेलाव फैनानै जोंहा बेलासिनि जानाय थायो नालाय। बे बेलासिनि लान्स होनना बुङो जायखौ बेखौ लान्सखौ जानो फैयो बेफोरबायदिनो जाखांनानै जोङो नै से बाजि रिंगासोआव ओंखारलाङो बेफोरबायदि ओंखारलांनानै जोंहा नै बाजिनिफ्राय आरोबाव ब्रै ब्रै बाजिसिम जोंना जे क्लास जायो बे क्लासखौ लाखांनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोंहा क्लास जोबखांनायनि उनाव लोगोफोरजों जेनेबा माब्लाबा लाइब्रेरिफोराव थाङो बेफोरबायदिनो जोङो गावनि औ एक्जाम जा जोंनि जोंनिबा आनजाद खाथि सफैब्ला जोङो लाइब्रेरियाव थांनाय जायो जा जों स्टाडि खालामनाय बेनि उनाव बेनि अनगायैबो माखासे माब्लाबा नांगौ बेफोरबायदिनो जोंनि थाखो बे आनजादनि थाखाय नांगौ नट्सफोरखौ बुथुमनो थाखायबो जों लाइब्रेरियाव बिजाब नायागिरनो थांनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो थांना फैखांनानै मोनाबिलिनि बा द रिंगायाव जों हस बा जोंनि हस्टेलाव हाबफैयो बेफोरबायदिनो हस्टेलाव लोगोसेनो बेफोरबादि जेरावबो थांनाय जायाब्लाथाय जोंहा हस्टेलाव जा था खोनिफ्राय क्लासनिफ्राय बयबो फै थांनानै जोंहा गेलेनाय गेलेनाय थायो बेयाव जेराव बयबो लोगो नांनानै ओ सोरबा जोलुर गेलेग्राया जोलुर गेलेसिगोन बेफोरबायदिनो भलिबल गेलेग्राया भिबल गेलेसिगोन बे बेदिनो गेलेनानै जोङो मोनानि द' रिंगासिम गेलेनानै बयबो गावबाागाव रुमाव फैनानै जे फ्रेस जासिगोन बेबायदिनो फ्रेस जानानै मोनानि जे जोंहा बयबो मोनसे हस्टेलाव नेमखान्थि दङ जों बयबो सा लोंनो थाङो जयैनो जोंहा खाथियावनो साहा दखान दं नालाय बेयाव साहा लोंनो थांनानै बयबो फैसिगोन औ फैनानै स्नि रिंगासोआव फैनानै बयबो गावबा गावनि रुमाव स्टाडि खालामनो हाबसिगोन आरो बेफोरबायदिनो सोरबाबा स्टाडि खालामसिगोन सोरबाबा हस्टेल हस्टेलनि लाइफ नालाय सोरबाबा बेफोरबायदिनो सोरनिबा राव थांसिगोन बेफोरबायदिनो खालामखांनायनि उनाव जोंहा मोनानि जानाय आदारा औ मोनानि गु बाजियाव जोंहा मोनजायो बेफोरबायदिनो जानायनि थाखाय जोंहा खेबथाम ओ मोनथाम सिफ्ट थायो आरोना मोनथाम सिबाव जों बयबो जे ओ जि बाजिसिम थायो बेयाव जायखिजाया जानो हायो खेबथाम जोंहा माबा मा होनोमोनलाय ओंखाम जानायनि जा बेल बुनाय जायो आरो ना हस्टेलाव बयबो कारन बयबो मिथिजोबा नालाय रुमाथ' गोजान गोजान नालाय बेफोरबायदिनो जाखांनानै औ जाखांनानै आरो दसे बेफोरबायदिनो सोरबा स्टाादि खालामग्राया खालामसिगोन खालामैफोरा आरो उन्दुसिगोन बेफोरबायदिनो जायो आरो बांसिनानोथ' हस्टेलाव थाबै उन्दुनाय जाया बेबायदिनो गोबाव थानाय जायो जेरै हरनि बार'था एक दा बेफोरबायदिसिम थानाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
जोंना हस्टेल लाइफाव बेबायदिनो औ
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा जे हस्टेलाव थानानै बोरै मोनो?
औ हस्टेलाव थानानै जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जे गामिनि नर्मेल लाइफनिख्रुइ जोबोद आलादा मानोना बुंनो थाङोब्ला जोंहा हस्टेलाव गोबां ओ हारि गोबां हारिनि लोगोफोर लोगो मोननो हायो बेफोरबायदिनो गोबां आलादा आलादा जोंनिया बिफाननि फरायसाफोर लोगो मोनो जेराव बिसोरनि जे बिसोरो माबायदि फरायो माबायदिहाय फरायो बिसोरो माबायदिहाय थांखि लायो बिसोरो माबायदियै जेनेबा गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय माबायदि मा मा स्टेप लायो बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो बेफोरनिफ्राय जों सोलोंनो हायो बेफोरबायदिनो बेनि अनगायैबो लोगोसे जे जों माब्लाबाफोर जुदि फरायनो गोसो जायाब्ला सोरनिबा रुमफोराव जुदि जों थांफ्लाङोब्ला अब्लानिया जों मिथि बेखौ जुदि फरायनाय नुयोब्ला अब्लानिया जों। सानो आरो गोसोआव मोनसे साननाय फैयो जे बिथाङा बेयो फरायगासिनो अ अब्ला जोंबो फरायनो हायो बेफोरबायदि मोनसे गोसोआव साननाय मोनसे पजिटिभ।
औ औ।
औ माबाया साननाया फैयो आरो बेफोरबायदिनो गोबां जोङो। गोबां गुबुन गुबुन हारिनि रावफोरखौ सोलोंनो हायो। जेरै जोंहा गोबां जायगानि बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे हस्टेलाव गोबां। जिल्लानि गोबां डिस्ट्रिक्टनि जोंहा गोबां स्टुडेन्ट फैयो नालाय बेफोरनिफ्राय जोङो बिसोरनि जायगानि जे हाल साल थासारि बिसोरनि जायगानि जे बिसोर। जेराव फरायनाय फैनाय बेफोरनि जों गोबां खोथा बाथ्रा मिथिनो हायो आरो।
औ नंगौ नंगौ ओ दे बिदिबालाय नोंथां जोंहा समावबो जानानै फैबाय मालाबा रायज्लायसिगोन आरो।
औ औ दे दे।